खोनादोंना नोंथांआ? औ नोंथां आङो नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों ओ बेबायदिनो न'खर खुंबोनानै जों रायजो जाबोनाय नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो गोदोनि आरो दानि जोंहा ओ न'खर खुंनाय बा जोंनि थांना थानायनि राहाया गोबां गुबुन गुबुन जाबाय नङा होमबा नोंथां? आङो दा बेनि सोमोन्दैनो सावरायनो थांगासिनो दङ नोंथां। ओ‌ सावरायनो हागोन ना नोंथां? औ। बेबायदिनो जोङो ओ गोदो गोदाय मोनसे समाव बेबायदिनो रायजो जाबोजेननाय बेबायदि गैयामोन जोंहा गोदो गोदाय अन्थाइ मुगा दंमोन नङा होमबा नोंथां? थिग बेबायदिनो जोङो अन्थाइ मुगा मुगायाव मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम आदार नागिरथिंनानै दावबायोमोन, बेबायदिनो जेरावहाय आदारनि ओ आदारखौ जोङो नांगौसेबां मोनो बेबायदि जायगायावनो ओ अन्थाइ दन्दर हाजो खंखरफोराव थायोमोन आरो बेबायदिनो माखासे समनि उनाव जोंहा बेबायदिनो न'खर खुंजेननो बा रायजो जाजेननो रोंबाय। आरो बेबायदिनो न'खर खुंजोबनो बा रायजो जाजोबनो रोंनायनिफ्राय जोंहा बर' हारियाबो जोंहा जोनोम मोनबोबाय आरो बेबायदिनो जोंहा मोनसे बर' हारिया मो मोनसे हारि जाबोबाय आरो ओ मा होननानै बुङो बेखौ गुबुन मोनसे आलादा रायजो बेबायदिनो जाबोनो सोलोंबाय दा जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि राव खौ रायज्लायनो सोलोंबाय आरो बेबायदिनो रावजों लोगोसे जोंहा माखासे गोबां हारिमुवारि आयदाफोरबो बा माखासे गोबां जोंहा‌ ओ दोरोङारि जामु ओमफ्राय बेबायदिनो जोंहा हारिमुवारि राव हारिमुवारि थुनलाइ आरो बेबायदिनो हारिमुवारि ओ जानाय आदार बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आलादा आलादा दंसै नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो ओ मख'नो थाङोबा जोङो आथिखालाव बेखौ नुनो मोनो जोङो गोदोनि आरो दानि ओ रायजो जानाय बा संसार जानाय बियो गोबां आलादा आलादा रोखोमनि जाबाय जेरैनाखि खि आं जोङो गोदोनिखौ सावरायोब्ला गोदो गोदाय जोंहा संसार जानाय बा न'खर खुंनाय बिदि जिउ राहा ना बा जोंनि थांना थानायनि जिउ राहाया जोबोद गोब्राब नङा होनोमबा नोंथां खोनादों ना नोंथाङा औ आरो बेबायदिनो जोङो गोदो गोदायनि संसार जानाय होननानै बुङोबा जोंहा नाहा मैहा थांनानै बा जोङो आबाद मावनानै बेबायदि ओ न'खर खुंबोयोमोन आरो बारा इसे जाबोयोमोन थिग बेबायदिनो जोंहा माखासे समाव जोङो सोलोंथाइ लानाय लाजेननो रोंबाय बेबायदिनो फारि फारि सोलोंथाइ लानानै माखासे जोंनि माखासे आइडियाफोरा बा जोंनि माखासे रोंगौथिफोरा जौगालांबाय बेबायदिनो आफाया साख्रि बाख्रि नागिरनो नागिरनो गोरों जालांबाय बा माखासेया साख्रि बाख्रि मोनबाय आरो बेबायदिनो खायफाया आबाद मावनानै जा जालांबाय आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे गावनि आखाइनि हाबा बेफोरजों जेरै जिउ खुंलांबाय जेरैहाय जोङो औवा बायदिसिनानि संग्राय सानद्रि गुबुन गुबुन बिथिंनि माखासे जोंहा आगजुफोर हेबनानै बा बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजाराव ओ फाननानै ना बेफोरनि रां आरजिबाय बेबायदिनो न'खर खुंलांबाय आरोबाव जोङो गोदोनि जोङो ओ संसार जानाय बा रायजो जानाय होननानै बुङोबा जोङो बेखौबो मिथिनो हायो गोदो गोदाय जोंहा माखासे रांखान्थि बिथिङाव जोंहा गोग्लैसोनाय आरो बेबायदिनो जोंहा समाजारि बिथिङाव गोबां गोग्लैसोनायमोन नाथाय आथिखालाव जोङो मा नुनो मोनबाय आथिखालाव जोङो फारफ्र फ्रोमबो बिथिङावनो जों जौगानायखौ नुनो मोनबाय मानो होननानै बुङोबा जोङो आबादारि बिथिंफोराबो जों हा गोबां जौगाबाय मानो होननानै बुङोबा जोङो आथिखालाव आबादारि बिथिङाव जौगानाय नुदों होननानै बुङोब्ला जोंहा बिरोंदामिन जौगानायजों लोगोसे जोंनि आबाद बिथिङा जोंहा जौगाफादों मानो होननानै बुङोबा जोंहा बिरोंदामिनजों ओंखा दिहुनजानाय बा बिरोंदामिनजों जौगाहो जानाय माखासे आगजु जुफोरनि जोहै जोङो गोबां गुवार गुवार आबाद मावनानै जोङो बैफोर आबादनि जोहैनो जोङो मा जोंनि जिउ खांनाय बा थांना थानाय राहाखौ जोङो मोननो हा बाय नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो बेनि अनगायैबो जोङो माखासे जोंनि आथिखालनि थांना थानाय राहाखौ जोङो सावरायनो हायो जे जोङो आथिखालाव सा ख्रि बाख्रि आरो जोंहा आबादनि अनगायैबो जोङो बेबायदिनो दाउ अमा फिसिनाय बा फार्म बानाय बिनि जोहैबो जोङो जोंनि जिउखौ खांनो हायो नङा होमबा नोंथां थिक जेरैहाय जों ङो अमा फिसिनाय अमा फिसिनाय होननानै बुङोबा जोङो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा बर' हारिहा मोनसे अमा फिसिनानै जोंहा बे अमा फिसिनाय हुदा दंबोयो आरो जेरैहाय गोदो गोदाय जोङो माफा मानै अमाखौ बेबायदिनो जौ सावनानै बा थास' हानानै जे बेबायदि आदार होनानै जोङो अमाखौ फिसिनाय नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ नुनो मोनो जे जोङो ओ माखासे दाना एबा जोङो गुन्दैनि जोहै जोङो अमाखौ फिसिनाय जायो बेबायदिनो जोङो अमा फार्मफोरावबो जोङो दाना आरो गुन्दै बेखौनो होनायखौ नुनो मो मोनो मोनसे अमा फार्म खालामनाय बा जोंहा बेयाव गोबां अमा फिसानो जोलै नांगौ जायो आरो बे गोबां अमाफोरनि जोंहा आदार जगायनाय होननानै बुङोबा जोङो बेयाव दाना होनाय जायो बेबायदिनो जोङो अमा फिसिनो था खाय जोंहा मोजां न'नि गोनांथि जायो बा मोनसे न'नि गोनांथि जायो जेरैहाय अमाफोरा जों हायाव थायोबा गादेर गुदेर गाग्लि गुग्लिखिसोम हासुसोम जोबोद गाज्रि बा लेथ्रा जालाङो आरो बेबायदिनो जोंहा माखासे जे प्लास्टारनि न' नांगोन आरो बेयाव ओ सुस्रानाय बा दैनि ओ पाइप आर मेसिननि जोंहा बेब'स्था नांगोन आरो द्रेन नांगोन आरो बेबाय दिनो जोङो अमा फिसिनायखौ जोङो न'निफ्राय एसे जानगाराव लानो नांगौ मानो होननानै बुङोबा बिनि खि हासु दैया जोबोद लेथ्रा मोनामोन आरो बेबायदिनो अमाफोरनिफ्राय अमानि बेरामफोरनिफ्राय बासायनो थाखाय जोंहा माखासे भेक्सिनफोर जोङो बाहायनो हायो जेरैहाय जोङो आथिखालाव गोबां रोखोमनि जोंहा आगु बेमार बा बेमार जानायनि आगुआवनो जोंहा भेक्सिन बा आगु भेक्सिन होनाय जायो नङा होमबा नोंथां थिग बेबायदिनो जोङो गोदोनि आरो दानि ओ रायजो जानायनि सोमोन्दै सावरायनो हायो आरो नोंथां नोंथाङाबो बेबायदिनो ओ गोदोनि आर आथिखालनि रायजो जानाय बा गोदोनि रायजो जानायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना?
दा नोंथाङानोथ' बुंलांखाबाय नङा होमबा गोदोनि सुबुंफोरा माबोरै रायजो जायोमोन। आं दा बेयाव फंनैसो बुंनो सानदों आरो बे गोदोनि सुबुंफोरा ओ रायजो जानाया गोदो नि सुबुंफोरनि रायजो जानाया जोबोद मोनसे मोजां थारमोन आरो। ना मानो होनबा गोदोनि सुबुंफोरनि गेजेरावहाय बांसिन अनलायनाय खौसेथिया दङ'मोन जेरैहाय जों बे गोदोनि सुबुंफोरा मारै होननानै बुङोब्ला बांसिन गोदोनि सुबुङाथ' आबाद मावनानै ओ ना, साम', खांख्राइ लायनानै आरोबाव बे बिदिनो माखासे गोबां आबादफोर मावनानैसो जोङो जिउ खाङोमोन नङा होमबा नोंथां? बिनिफ्रायनो माने बे गोबां आबादफोर मावनायावहाय जेरैहाय माइ आबाद मावनायावनो होन माने गोदोनि सुबुंफोरा गावजों गाव गोबां मदद होलायोमोन आरो गोदनि सुबुंफोरनाव एस ग्राम माने रांखान्थिनि बिथिङावहाय जौगानाय नङा मोन बिनि थाखायनो मा खालामोन ओ जोङो सासेया सा सेखौ मदद होलायनाय बेबायदि जायोमोन आरो जेरैहाय माइ आबाद मावनायनि बेलायावनो होन जों ओ थोजासे रां गैयिनि थाखाय जोङो खामला हाजिरा होनो हाया नङा होमबा? बेनिखायनो जोङो मा फाला बदल गायलाय लायोमोन आरो दिनै जेन'बा दिनै सोरनिबा न'खराव राव गायोब्ला गाबोन गुबुन न'खरसेयाव गायहैगोन बेबायदिनो मा फाला बदल गायलाय लायोमोन आ रो माइ गायनायनि बिथिङावल' नुङा हालौनायनि बिथिङावबो मा ज' ज' हालेवलायोमोन आरो। मानो होमबा ओ जोङो मोनसे हालिसे मोसौजोंनो जोङो गोबां माइ गायनो हानायोथ' जों हा गोरलै नंखाया मा ओ बुंथाव नंखाया आरो हाथाव नंखाया। बेनिखायनो मा हालौग्राफोरखौबो जोंनो हाल ओ हालिसे हालिनैयाथ' थाखाथारनांगौ हालिथामा बा जोङो ज' ज' हालेवोबासो मा माइफोरखौ आबादखौ बुरजा गायनो हागोन, नङा होमबा नोंथां? ओ नोंथांनिफ्राय माखासे ओ साउन्ड फैगासिनो दङ अन्नानै एसे माबानो हागोन नामा। ओमफाय आरोबाव मा गोदोनि सुबुंफोरा बेबायदिनो गोबां ओ गोदोनि हान्था मेलाफोराबो मोजां नङामोन लामा सामा नङा होमबा? बे लामाफोरखौबो जे रायजोफोरानो ज' ज' गामिनि सुबुंफोरानो मा ओ खोलाय लायोमोन आरो हाग्राफोरखौ एवलाय लायोमोन दालांफोरखौबो। मानोना गोदोहाय दैफोरखौ बारनो थाखाय मोजां रो खोमनि दालां गैयामोन औवानिसो दालां जायोमोन। बेफोराव मा ज' ज' मावोमोन आरो। आरो माखासे हाजोबै खामानिखौ मा हिनजावफोराबो मदद खालामोमोन। बेबायदिनो गोदोनि मुगायावहाय आरोबाव मा माखासे सावरि बादालिफोरबो जायोमोन जेरैहाय सासे सुबुंनि खामानि मावहै ब्ला बे सुबुं न'खरनिफ्राय ओ जेबो रां लाया लासे बेखौ मदद हैनाय आरो। बेनिखायनो मा बै न'खराबो बेसोरनो मा अननानै मा माखासे ना बेदर जानाय लों नाय, जौ बेफोरबायदि होयोमोन आरो बेखौनो मा सावरि जानाय होनना बुङो। दा गोदोनि मुगायावहाय बेबायदि माखासे ज' ज' हानजा हानजा हाबा मावलायनायावहाय खौसेथिखौ बांसिन नुनो मोनोमोन आरो। माबा मोनसे खैफोदफोर जायोब्लाबो ज' ज' बेबायदिनो मदद होलायनानै गावजों गावनो बे मावोमोन आरो फोजोबोमोन। जेंनाफोरखौ सुस्राङोमोन आरो आथिखालावबो दा बेफोरबादि जोंनि बर' समाजावहाय ओ बारा नुनो थांलिया बेफोरखौ मानो होनबा आथिखालावथ' जोङो गोबां सोलोंथाइयाव जौगाबायना। बेनि खायनो जोङो साख्रि बाख्रि मावनानै जोङो दाबसे गुबुन दाबसे जायाफोराव था-थाहैस सै। आरोबाव जोङो गामि ओनसोलनिफ्राय जों सोहोरावहाय थाफैनाया थाफैसै। बिनि थाखायनो मा माखासे बै माइ आबाद मावनायफोरावहाय हानजा हानजा मावनाय ज' ज' गामि मियावहाय माखासे उम बेबायदि हाबा हुखाफोरखौ ज' ज' मावनायखौ नुनो थांलिया आरो मानो होनो बा दानि मुगायावहायथ' गासिबो जौगाजोबखाबाय लामा दालां गासिबो आरो बे सोलोंथाइनि औ मोननानै साख्रिनि थाखायनो जोङो टाउन सहराव थाफैयो। बिनिखायनो जोङो माखासे हाबा फोरबोफोरावल' जेरै बैसागो फोरबो, माखासे न'नि फुजाफोर बेफोरबायदियावल' जोङो मा ओ गामिनि सुबुंफोरजोंहाय ज' लोगो लालायनाय बा लोगो मोनलायनायखौ नुसै आरो दा गावजों गाव बेबायदि गो दोनि बायदि हाबा हुखाफोराव मदद होलायनाय बेखौ बारा नुनो थांलिया। दा गाबा गाव ओ रायजो जानायावहाय दा मुखुबसै आरो नङा होमबा नोंथां? दा आर बेबायदिनो जोंनि बर' सुबुंफोरा गो दो गोदायनिफ्रायनो गाव गावनि हारिमु राव धोरोमखौबो फोथांनानै लाखिबोदों आरो मालाबाबो ना नागाराखै जे जोंनि हारिया जे गाहाय थाखोनि बा गोरिब थाखोनि होननानैब्लाबो जोङो नेवसिबोआखै आरो नागारबोआखै आरो गोदोनि जोंनि बर'फोराथ' बांसिन जोंनि या माखासे गेलेनाय बिथिङावबो धोनिखामोन। गेलेनायावनो होन मोसानाय मेथाइ थाइ खननाय गासैयावबो दोहोनिखामोन। नाथाय जोंनि जोंहा गोदोहाय सोलोंथाइ गैयामोन नालाय बेनि था खायसो मा जोंनि बर'फोरा गोदोहाय माखासे बे ओ खेला गेलेनाय खेला दुलाफोरखौ हाय ओ माखासे गोनांथि होयैयावहाय गुबुन हारिफोराबो जोंनि मा खासे खेलाफोरखौहाय ओ गाव गावनि हारियावहाय मा गावसिनि गेलेनाय गेलेमु होननानै मा बिसोरो माखासेफोरखौहाय नाम होदों आरो गावसिनि। दा जोंनि हारिफोराथ' गोदोनिफ्रायनो धोनिखा बेफोरखौ जोंनि गोदोनिफ्राय फोथांनानै लाखिनो मोनला जोंनि बर' हारिया आरोबाव गोजौ फारसे दावगालांगौमोन बेखौहाय जोङो बुंनो हायो आरो रोखा रोखा खायैनो दा गोदोनि सुबुंफोराथ' बेबायदि एसेग्रां साख्रि बाख्रि गैयामोन जोङो आबाद मावनायजोंनो आखाइनि हाबा मावनायफोरजोंनो गावनि जिउखौ दायोमोन आरो नङा होमबा नोंथां दा नोंथांजोंहाय सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा जे जोंनि बर'फोरनि गोदोनि रायजो जानायनि सोमोन्दै सावरायबाय दा दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ नोंथां